हेलौ खोनाबाय औ खोनादों।
औ औ औ
दिनै ओमबा जोङो
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थांसै
औ जागोन दे।
अ मा आयदाखौ सावरायनो सानदों नोंथाङा?
बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै खोमा?
औ औ औ जायो जायो नों बुंग्रो बुंग्रोदो नामा एसे
ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबाथ' ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर जाबोदों जायफोरा दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ ओमफ्रायो बेफोरो बेफोराव गाहाइ गाहाइ जाग्राफोर होननानै बुङोब्ला जेनेबा ओंखाम ओंख्रिनि बेलायाव ओंखामाव माइरंखौ संनानै जाबोनाय। औ औ ओ माबाफोर नेटनि इसुफोर जादों नामा? खोनायाखै नामा मोजां?
दासो खोनाबाय मोजाङै औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
ओंखामखौथ' जेनेबा माइरंखौ संनानै ओंखाम जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंख्रि महरै गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर संनानै जायो ओ बेफोर ओंख्रिफोरखौ ओ न'आवबो गायनानै लायो ओमफ्रायो बेनिफ्राय माखासेखौ ओ हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो खनसायनानै लाबोनानै ओंख्रि संनानै जायो। ओमफ्रायो ननिफ्राय नआव मावनानै मोननाय ओंख्रि हिसाबै बिदिनो भिन्दि आ
औ हेलौ औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
मोजां खोनायाखै नामा आंनिखौ?
दासो खोनाबाय मोजां खोनाबाय ओ नेटवर्कनि एसे इसु जादों नामा? ओ जोङो औ जों जानाय लोंनायनि खोथाखौ बुङोबा जोङो ओ जेब्ला जों मानसिया बुहुमाव जोनोम जाजेनो खोनादोंना? हेलौ
खोनादोंना?
औ औ जों जानाय लोंनायनि खोथा बुङोब्लाथ' जोङो जेब्लानिफ्राय जोङो ओ माथो एसे
नेटवर्क इसु जादों नामा? खोनादों दे।
औ दासो खोनाबाय औ। जों जानाय लोंनायनि खोथा बुङोब्लाथ' जोङो ओ जेब्ला जोंफोरो ओ मानसिया बुहुमाव जेब्लानिफ्राय जोनोम जाजेनदोंमोन जेब्ला सासे मानसि एबा गथ'आ ओ जोनोम मोनो अब्ला उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ गावनि उदैखौ सुफुंनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला सासे मानसिया ओ बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय ओ आदार जानानैसो थांनानै थानो हायो। जेराव मानसिया ओ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो ओ जानानै थैजासिम ओ बेफोरबायदिनो मानसिया थांनानै थायो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि ओ मानसि माहारिया गावसोरनि संसार जानायाव ओ गावनि गांनाय उखैनायखौ ओ सुफुंनो थाखै गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्रायानो जा एबा गावनि नखरनिफ्राय यानो जा ओ जाग्राफोरखौ बुथुमनानै लायो। जेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो जोङो गोबां रोखोमनि मैहुर खालामनो रोंगौ जेराव जोङो जिब जुनारफोरखौबो मैहुर खालामनानै जायो आरो मैगं थाइगं गायनानै जोङो आबाद मावनानै जोङो जोंनि उदैखौ सुफुङो। जायनि गेजेरजों जोंनि ओ थांना थानायनि ओ राहा लामा एबा जोंनि बोलोआबो ओ जाहाथे जोङो ओ मोजाङै मोजां संसार जालांनो हायो‌। जेराव जोंहा गोबां मिथिंगानिफ्राय जोङो खैफोद आफोदखौ मोननो हायो। जेरैहाय जोङो अखा बांखा बारहुंखा अन्थाइ बायदिफोरनिफ्राय जोङो ओ गावखौ रैखा मोननो थाखै ओ मिथिंगानिफ्रायनो जों मोननाय ओ औवा आरो बिफां लाइफांफोरजों गावखौ ओ गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बारहुं खा आरो अखाफोरनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो न' बां लुनानै लायो। आरो जोङो बे न' बाङाव थानानैनो जोङो ओ जोंनि ओ गासैबो ओ फेमिलिखौनो नखर खौनो ओ मोजाङै फोथांनानै लाखिनो नाजायो। जेराव जोङो ओ न'खरनि गांनाय उखैनायखौनो ओ गासैनिखौबो गांनाय उखैनाय सोरनिबा दुखु दाहा बेफोरखौ ओ गासैखौबो जों नोजोर होनानै ओ जों बेफोरबायदिनो थांनानै थायो बुहुमाव। ओ जानाय लोंनायनि खोथा बुङोबाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्राय हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां जोङो ओ मैगं थाइगं जाबोदों आरो लोंबोदों जों गोदो गोदाय समाव ओ इसेबां बिबांनि जोंहा सोलोंथाइ गैयामोन। अब्लाबो जोंफोरो ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ सुबुं जिउखौ जोङो दैदेनबोदों सरासनस्रायैब्लाबो ओ आरो आथिखालाव दिनै ओ जानाय लोंनायफोरा गोबां सोलायबोनो हमबाय। दा बे सोलायबोनायनि सायाव मायबा बुंनो सानो नामा? दिनैनि समाव माबायदि जानाय लोंनाया जानो हमदों माबायदिहाय गोदोनिफ्राय दिनैसिम माबायदि सोलिबोगासिनो दं बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
औ जागोन दे ओ गोदोनिफ्रायनो जा लाबोनाय जाग्राफोरनि गेजेराव दिनैसिम। एसे सलायबोनायनि औ। गेजेरफोराव जों मोननो हायो। ओ जानाय लोंनायनि औ आदब माने बनाय नि आदब खायदाखौ मोननो हायो। माने सोलायबोनाय जाय औ-औ जाग्राफोरखौ बानायनाय खान्थिफोरा सोलाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मोननो हायो। औ ओ गोदोनि माखासे जाग्राफोरखौ गोबां खस्त नि थाखाय माने औ इसेबां जानायफोरखौबो नुनो मोनो औ-औ माने गोरलै सरासनस्रा थाबनो बनायनानै जानो हानाय ओंख्रिफोरखौ बांसिन जानायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव। औ औ औ ओंख्रि बनायनायनि बेलायाव सोलायनायनि बिथिं सिङाव बुङोब्ला जेनेबा गोदो गोदोथ बरफोरा दोरोङारि खान्थिजों ओंख्रिफोरखौ सङोमोन नालाय
औ -औ ओ खोथाखो जानबुं खाथियाव लानानै बुंजागोन नामा एसे लासै लासै फैदों।
औ जागोन दे खोनादोंना औ खोनाबाय दे खोनाबाय खोनाबाय औ। संनायनि बेलायाव सोलायनायनि फारसे बुङोब्ला माने गोदो अराव संनानै जाबोयोमोन बर' फोरा।
औ -औ
बाहायनानै संबोनाय जायो ओमफ्राय माने औ ओ गोदोनि खानथि गोदोनि संनाय खान्थिफोरा एसे सोलायनानै आथिखालाव एसे गोदान मुगाजों माने गोरोबनानै गंगार दुन्दियाफोर निरसमफोर ओमफ्रायो बेबायदिनो दोनदिया खोनायाखै नामा।
औ खोनाबाय दासो खोनाबाय।
माने गोदो हाय ओंखाम ओंख्रि संनाय फोराव माने मस्ला महरै बाहायनाया
औ
नोरसिंफोर बेफोरखौ खौ होनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव माने बेफोराव होनाय मस्लाफोरा हाथाय एबा बाजारफोराव बायनानै मोननाय मस्लाफोर जानो हमबाय। जाबोरखौ पेकेटफोरनिफ्राय पेकेटफोराव बोनथुमनानै थानाय बेफोरखौ बाहायनाय जासै। ओमफायो बेफ फ्राय
माने गेसाव संनाय ओमफायो बेबायदिनो ओंखामखौबो खुकाराव संनाय आरो कारेन्टफोरावबो संनाय जायो।
औ औ।
ओमफायो बेबायदिनो माने संनाय खावनायनि बेलायाव एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ औ।
ओमफाय बेबायदिनो गाहाय ओंख्रि जेनेबा सबायाइ साम अनला खारै ओमफायो
औ औ।
सबाइजों दाउ। बेफोर स खावनायफोरावबो एसे सोलायनो हमबाय। जेनेबा गोदो सबायफोरखौ रुनाया अरावनो रुयोमोन ओमफायो आथिखालाव माने खुकाराव रुनानै गुरै खालामनाय जायो आरो दसेनो। खुकाराव रुयोब्ला दसे रुयो होननाय खोनानायखाय माने बेफोर आदबखौ गनाय ओ माने गनायनो हमबाय आरो ओमफाय बेबायदि बिदिनो आथिखालाव संनाय खावनायखौ स सोलायबोनायखौ नुनो मोनो।
औ गोदो गोदायथ' जोंफोरो जेनेबा औ औ गोदो-गोदाय जेनेबा जोंफोरो नाफोरखौ ओ जोङो ओंख्रियाव डायरेक्ट गारनानै होखायोमोन आरो ना नाथाय जोङो आथिख
थाय जोङो आथिखालाव ओ एवफ्रामनायखौ नुनो मोनो गिबियावनो जोङो मोजाङै नाखौ ओ सुनानै सायनानै लाग्रोयो बेनि उनाव थाव होनानै एवफ्रामो बेनि उनावसो जोङो ओ ओंख्रि
संनानै जायो आरो। जों दा जानाय लोंनायनि बेलायावथ' जोङो बेफोरबायदिनो ओ दिनैनि समाव जों गोबां सोलायबोनाय नुदों मानो बुङोब्ला दिनै ओ बिगियाननि गोहोमाव बेफोर गासैबो जाजोबदों जेराव जोंफोरो ओ बिगियाननि गोहोमाव गासैबो गो गैजोबनानै थानो गोनां जादों
थनो गोनां जादों ओ जोंहा दा समाबो गैला बिदिब्ला जोङो दोनथलायनोसै नामा?
औ औ
औ औ दे लोग मनफिनगोन।